औ औ खोनादों नोंथां ओ मानोबा हरदोंमोन नोंथांङा औ
औ माबा नोंथांजों आंङो बर' हारिनि माखासे बाथ्राफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हरदोंमोन
अ अ
दा नोंथांङाहाय सावरायनो हागोन
औ औ हागोन होमबा बर'फोरनि होनबा आं गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि बागै सावरायगोन सावरायनो हागोन ना जोंनि बर' फोरफोरनियाव दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय होननानै बुंङोब्ला जोङोथ' बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो गावबा गाव दानो लुनानै जेने गावबा गावनि गाननाय जोमनायखौ गावबा गावनो दिहुननानै लायोमोन सिगां समाव जेरै खुन्दुंफोरखौबाबो इन्दि एम्फौ लुनानै बेनिफ्राय खुन्दुंखौ दिहुननानै लायोमोन गाबफोरखौ खौबाबो जोंङो सिगाङावहाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै बिफां बिलाइ बिगुर बायदिफोरनि गाबजोंनो आलादा आलादा गाब दिहुननानै जिफोरखौ दायोमोन आरो दानि आथिखालावथ नाथाय बेफोरहाय दा सोलायजोबबाय आथिखालाव दा गोबांनि आलादा आलादा जेरै पााथनि कलसुथा मफ्राय बायदिसिना आलादा दा आलादा दिनै दा खुन्दुंखौ मोननो थांसै आरो जोंनियाव दानाय लुनायनियाव होननानै बुङोबा जों सिगाङाव जेरै जोंनिया दखना जोङो बर हिनजावफोरा दानायफोरानो जाबाय दख'ना जोमग्रा सिमा दालि गामसा ओमफफ्राय सादोर आरनाइ आरिफोरखौ बिसोरो दायोमोन आरो बे दानाय बिफोराव बर आइजोफ्रा जोबोद आखा फाखा आखा फाखाथारमोन आरो जानो लोंहोनो रोङै हिनजावा हौवाफोरजों बासि जायोमोन जुलि जानो गोब्राब जायोमोन आरो सिगांनि समाव बेखौनो जोंनि गोदोनि समावथ बेनो जोंनि गुदि हाबामोन नना ओमफ्राय बेबायदि बिदि जुलि जुलि जानो गोब्राब जायो दान लुनो नुनो रोङैखौ हिनजावखौ हौवाफ्रा आवलुरिबो होनोमोन आरो सोरबा खायफाबा हाबा हाबा रोङिबो बुङो आरो जि दानो रोङि हिनजावफोरखौहाय बे बर हारिनि दानाय लुनाया बरफोरनि हारिमुजों जोबोद मेहेर गोनां सोमोन्दो दं आरोोना बे दानाय लुनायाव बर हारिनि गोजौ बेसेन होबोदों आरो होबाय थागोन बर हिनजावफ्रा बायदि गाबनि महरनि दखना थावसि आगर गुबै सालमाथा दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन दाउथु गद दिंखिया महर हाजो आगर फारौ मेगन थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार मैदेर आगान मावजि आगान हाथरखि गान्दुसि बायदि बायदि गाबनि गोसो बोनो हाथाव आगर एरनानै गोरों बर हिन्जावफोराहाय बेनि अनगायैबो जों बर हिनजावफोराहाय गावनि गोसोआव फैनाय आगरफोरखौ मोगथाङाव एरखांनो हायोमोन आरो
ओ बेफोरनि गेजेराव जोंनि गोनां गाबफोरानो जाबाय जोङो बरफ्राव मा मा गाब बाहायो बेफोरो जाहैबाय लाइगां खान्थाल मादा गोमो गोथां बाथ गां फान्थाव गाब बेसर बिबार आरि गाबफ्रा बर' सिख्लाफोरा मेगन अखनाव गोनांमोन आरो माने बिसोरो कापफोरखौहाय बिसोरो बांसिन बाहायोमोन आरो जोंनि जुलिफोराव जेरै दख'ना थावसि नङाब्लानो सोलियामोन जोङो जेरै दा हाबाफोराव गोदो दखना थावसि बाहायोमोन आरो दाबो आलादा आलादा गामियावहाय जेरै आलादा आलादा दख'ना गाननानै थावसि गान्नायखौ नुनो थाङो जेरै जेरै अदालगुरि बाक्सा बिथिंजाय जोङो दख'ना थावसिखौ गाननायखौ नुनो थाङो दासिम बेहाय बिसोरनियााहाय गोजा गाबनाय जायो आरो ओरै जोंनि कक्राझार एरियाथिजायनिहाय गोमो गाबनि बि बिदि माथा बिदिखौ गानो आरो खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
बर हारियाव हारिनि मिलौहाब इन्दि एम्फौनि फिसिनाय इन्दि खुन्दुं लुनाय आरो जि दानाया जोबोद मेहेर गोनांमोन हाग्रा बनंग्रानि खुन्दुं लुनाय खुन आबाद मावनाया बिसोरो जि दानो दानानै गानो गानो जोमोमोन आरोना नआवनो बानायनाय आरो ओरैनो बुथुमनानै मोननाय रेसमखौबो बाहायनो रोंगौमोन बर' हारिनि दानाय लुनाय हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो बैसागुआव मेथाइनि गेजेरजों बेफोरो साय थं आरो सावगारियाव रोखा रोखा बेरखाङो आरो
बादारि बिगुमैया जेरै बिबोनाङा माखु जरा साल जरा गान्दै जारा जुरा लाबोनो खावलायहरनायखौ गाहाय गोदोनि दिनाव खम खुगा मेथाइफोर दंमोन आरो ना जेरै जोङो जि दानायाव बाहायनाय जेरै आगजुफोरानो जाहैबाय जेरै थार माखु दे ओमफाय साल गान्दै बेफोरखौ लानानै जोंनि बर' समाजावहाय गोदो बांसिन खुगा मेथाइफोर खननाय नुयोमोन आरो बिबोनांफोरा बिगोमैखौ बिगुमैखौ खेलायनानै
खोनादोंना नोंथाङा औ बेनि अनगायैबो आङो खोन्थानो सानदों जि जोंनि बे दानाय लुनायाव मा मा मुवाफोर बाहायो जेरै बेसादफोर बेफोरनि बागै खोन्थानो सानदों जोङो जेरै सोरखि गिदिर सोरखि फिसा दाङा नाथा जन्थोर बबिन ओमफाय जेरै साल खुन्था ओमफाय गान्दै रासो ओमफाय बान गोजा बेफोरबायदिफोरखौ बाहायोमोन आरोना खोनादों ना नोंथां औ बेनि फ्राय खुन्दुं लुनो थाखाय खुन्दुंखौसो एम्फौनि फिथोबनिफ्राय आरो खुननिफ्राय मोनो ना खुन जोङो बे खुुनदुंखो दिहुनो थाखाय जोङो सिगाङावनो एम्फौखौ फिसिनानै लाग्रोमोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला फिसि फिनानै जोङो एम्फौआ फिसा जानानै फिथोब दैबनानै जेब्ला बे फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ जिरखाङो होनोमब्ला जिरनानै आग्लायनाय बे फिथौखौनिफ्राय जोङो माखासे जेरै बे फिथौखौहाय रुनानै जों माखासे थावख्रियाव लुनानै खुन्दुंखौ दिहुनन्नाय जायोमोन आरोना
औ
दानि दिनाव बे लुनाया दासिमबो सोलियोना आथिखालाव दा बिराद बेसेन गोनां जाबाय बे माबा इन्दि खुन्दुंनि जिफोराहाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बर' आइजोफोरा गोबां बेफार फालांगिरि मावनानै रां आरजिनो हायो आरोना खोनादोंना नोंथां नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिनि बागै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ आं नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर' हारिनि माखासे उद्रायनाय खान्थिफोरनि नि सोमोन्दैहाय फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायनो हागोन ना जोंहा बर' हारिनि उद्रायनाय खान्थि होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा गोदोनिफ्रायनो माखासे जोंहा खान्थि दंखायो जोङो समाजावहाय माखासे बेरेखा खामानिफोरखौहाय मावोब्ला जोङो बे माखासे खान्थिफोर दानानै दोनखानाय दङ बे खान्थिफोरजोंहाय जोङो बे दाय मावगिरिफोरखौहाय जोङो साजा होनाय जायोमोन आरो
औ औ
बेखौहाय जोङो बर' कसारिफोराहाय जोङो समाज बेरेखा गाज्रि हाबा मावनायखौनो जोङो बाद होननानै बुङो आरो गोदोनिफ्रायनो दा सोरबा मानसिया जुदि दाय एबा गाज्रि हाबा मावोब्ला जोङो बेखौहाय बादुवा जानाय होननानै बुङो आरो बेखौहाय जोङो गोदोहाय बांसिनै फोथायनाय जायोमोन आरो दा जोङो बे बे खौखौ जोङो बारा फोथायनाय नुबांलिया आरो बादुवा जानाय मानसियाहाय उद्राय आगौमानि मानसिफोरा बेखौ गाज्रि मेगनजों नायोमोन आरो बादुवा गोनां मानसि थायोब्ला गामिनि बयबो बा सुवा एबा सुवा सुथनांनाय होननानै जोङो हमनानै लानाय जायोमोन आरो बर'नि समाजखान्थि बायदिहाय सुवा जानाय मानसिया जोंना उद्रायखांनायनि गासै गामिनि मानसिफोराबो जोंहा उद्रायनांगौ जायोमोन आरो बे सुवा जानायफ्राहाय उद्राय खांब्लानो गामिनि गासै मानसिफोराबो उद्राय नांगौमोन आरो गोदोनि समावहाय अब्लासो गुबुन गुबुन गामिनि मानसिफोराहाय जोंनि गामियावहाय बे जाय गामियावहाय जोंहा सुवा सुथि जादों बे गामियावहाय जोंहा जादेर लोंदेर खालामोमोन आरो नङाबा जोङो बे गामिजों बै गामिजों जोंहा थांदेर फैदेर गैयै बिदि जायोमोन आरो उद्रायागौ मानिे दानिया जोंहा बे उद्रायनांगौ बादफोराहाय जोंहा गासै मोनबा बाद दं आरो आरो बेफोर बादफोरानो जाबाय आगरबाद फंस्लत बाद दाउखि बाद कावालि बाद आरो खौलबोद बाद
औ औ औ खोनादों
दानिया बे आगरबादावहाय जोंहा मा मा साजायाहाय गोग्लैयो जेनेबा मा मा दायफोराहाय गोग्लैयो बे आगरबादावहाय जोङो मा मा दायखौ लानानै जोङो उ द्रायनाय जायो बेफोरखौहाय आङो बुंलांनोसै बे बादाव गोग्लैनाय मानसिखौहाय जोङो गु बोरलाजोंहाय उद्रायनाय जायोमोन आरो बे बादावहाय गोग्लैनाय गाज्रि खामानि मावनायफोरानो जाबाय बिमा बिफा बंस'नि हिनजाव हौवानि गेजेरावहाय माबाफोर जुदि समाज खान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाइ जानानै थाङोब्ला होमब्ला बेखौहाय सानैखौबो आगरबादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो ओ आरोबाव जोंहा सोरबा मानसिया जुदि गावनि बिमा बिफा बिबौ बिबैखौहाय बुयोब्ला एबा बुथारोब्ला आगरबाद नेमजोंहाय जोंहा उद्रायनांगौ जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सोरबाया मोसौखौहाय दानोब्ला एबा बुथारोब्ला बिबो आगरबादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो थैनाय मोसौनि थाखाय बुथारग्राखौ जुरिमाना फोनांनो मोनामोन आरो आरो बिगुमायाबो बे बे बुथारनाय मोसौनि बेसेनखौहाय जोङो लाफिननो मोनामोन आरो।
औ।
खृष्टान आरो मुसलमानफोर मुसलमान धोरोमफोरनि मानसिफोरजोंहाय सोरबा बर'आ जुदि। समाजखान्थिनि बेरेखा एबा गाज्रि जाथाय जायोब्ला बेखौबो जोङो आगरबाद नि नेमजों आगरबादनि नेमजोंहाय जोङो उद्रायनाय जायोमोन आरो। बिनि उनाव जोंहा फंस्लद बाद फंस्लद बाद खान्थिनि गेजेरजों जोङो मा मा दायाहाय जोङो बे खान्थिनि सिङाव गोग्लैयो होनब्ला जोंहा बे बादनिफ्राय जोङो। बेबादनि साजाखौहाय जोङो स्नि बोरलाजोंहाय उद्रायनाय जायो आरो ओ बिमा। बिफा बंस'नि मानसिनि अनगायै जोङो गुबुन मानसिनि गेजेरावहाय समाजखान्थि बेरेखा। गाज्रि जाथाय जायोब्ला एबा हाबानि बैसो जानाय सोरबा सिख्ला आरो सेंग्राजोंहाय जुदि दाय जायोब्ला दायनिगिरिया फंसलद बादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो आ सोर सोरा मानसियाहाय मोसौखौ बुनानै लानजाय आथिं सिफायब्ला एबा दान्नानै कारेक खालामोबा फंस्लद बादनि नेमजोंहाय जोङो उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। बेनि उनाव जोंहा दाउखिबाद दाउखि बादावहाय जोङो बे बादनिफ्राय जोङो मोनबा बोरलाजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो दाउ। दाउखि बादखौहाय बेफोर बे दाउखि बादनि सिङावहाय जोंहा मा मा दाया गोग्लैयो होमबा बर' हारिनि मानसिफोराहाय सिगुन एबा मोसा जाखोन्दा जुदि गोथै। गोथैनि बेदरखौहाय लाबोनानै जायोब्ला दाउखिबादनि नेमजोंहाय। उद्रायनांगौ जायोमोन आरो अमा बोरमा। बेफोरखौहाय मोसौजों सोलायनानै बेदर जायोब्ला दाउखिबादनि नेमजोंहाय उद्राय गारनांगौमोन आरो। सोरनिबा खर'नि खानायखौ हनानै जुदि बिनि थाखाय फैसा लायोब्लाबो बे मानसिया दाउखि बादनि नेमजों। उद्रायनांगौमोन जाहैदों गोदोनि दिनावहाय आरोबाव जोंहा खावालि बाद खावालि बादखौहाय जोङो मोनथाम बोरलाजोंहाय उद्रायनांगौ जायो। जायोमोन आरो आरो बे बादनि बे बादनि सिङावहाय जोंहा मा मा गोग्लै गोलैयो होनबा सोरबाफोर मानसि गोथैजों जुदि गोथै बारियाव हरफानाय रां रुफा। एबा मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो लाबोनानै बाहायफैयोब्ला बियो। खावालि बादनि गेजेरजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो बिनिफ्राय जोंहा सोरबा बर'वा मोसौ बायनानै बेखौहाय जोङो बोसोरसेनि गेजेराव गेजेरावनो मुलाम्फा लानानैहाय फानहरफिनोब्ला बि मानसिखौबो जोङो खावालि बादनि गेजेरजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो बेनिफ्राय जोंहा जोबथायावहाय दङ खौलो बोदबा बेबादनिफ्राय जोङो उद्रायनो थाखाय बोरलानि नेम गैया आरो बेवहाय जोङो बे बादखौ उद्रायनो थाखाय जोंहा बोरला। खौहाय बाहायनो गोनांथि गैलाया आरो बर'नि सोरबाफोर गुबुन मानसिखौ नंखायखौनो रायखोमायोब्ला एबा नंखाय बाथ्राखौ बुंनानैहाय सोरखौ। अबेबाफोर खैफोदाव खोख्लैयोब्ला जोङो नंखाय बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरखौहाय खौलोबोद बादनि गेजेर। जोंहाय जोङो गेदेर दाय फोनांनाय। जायोमोन आरो बेफोरनो जोंहा मोनबा बादफोरा जोंनि बर'फोराव जोंनि बर'फोरनि समाजखान्थियावहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बे मोन मोनबा बादनि गेजेरजों हाय जोङो गाज्रि हाबा मावग्रा समाजाव हाय गाज्रि गाज्रि बेरेखा हाबा मावग्राफोरखौहाय जोङो ओ फिन साजा होनानैहाय मोजाङाव लाबोनाय जायोमोन आरो उद्रायनानैहाय जोङो मोजां खालामनाय जायोमोन आरो ओ जों हा बेफोरबायदि उद्रायनायनि गेजेरजों जोङो समाजखौहाय मोजाङै फोसाबनो हायोमोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर'फोराहाय जोंहा गाज्रि लामानिफ्राय जोङो मोजाङाव फैफिननो हानाय बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि हायोमोन आरो जोङो आगरबादनि उद्रायनाय खान्थियाय जा जेनेबा जोङो बेयावहाय बेखौ उद्रायनो थाखाय जोङो बबेबा दैमा एबा बिलो सेरावहाय जोङो ओ देरा गंसे लुनानै लानाय जायोमोन आरो बे न'नि उखुम आरो इन्जुरखौहाय जोङो थालिर बिलाइजों खोबनानै दैमा एबा बिलोथिंहाय दरखं मोनसे दोननाय जायो समाजनि गाज्रि जाथाय मावग्रा दायनिगिरि सानैखौबो जोङो लंटं खालामनानैहाय बे न' न' देरा न' सिङावहाय जोङो सोनानै दर्जाखौ बाहहेरानिफ्राय फांथिनाय जायोमोन आरो बिनि उनाव न'खौहाय अर लागायनानै होनाय जायोमोन दायनिगिरि सानैयाहाय बेबायदि खालामबा इन्जुरखौ जोफ्लंनानै दैयाव बाज्रुमहैनांगौ नांगौमोन आरो दैयाव थानाय सम समावनो बिसोरनो गाननो थाखाय सि खुबैनानै हरनाय जायोमोन बिसोर बिसोरो दैयावनो गाननानै सि गिसियैनो बोरियाव गाखोनानैहाय फैफिननांगौ जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा आगरबाद खान्थि खौहाय जोङो उद्रायनाय जायोमोन आरो बे समनि गेजेरावनो जोंहा गामिनि बोराय गहिलाफोराहाय दिरा न' जेरावहाय जोङो दखरसे जायगा फोसाबनानै हुगारस्रां लिर स्रां खालामनानै सानजा मोखांथिंहाय थालिर लाइजौ बनानै दोनखानाय जायोमोन आरो ओ बिनि उनावहाय जोङो बिसोरनि सिगाङावहाय माइरं गरनैसो थुलुंसि बिलाइ बायदिसिना दोनानै जोङो आलारि बाथि सावनानै दोनोन आरो दया आंनि नि बादनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों
औ औ आंबो गोजोनोम औ दे दोनथनोसै होमबा नोंथां